हेलौ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ हेलौ
हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अह आङो नोंथांनो ओ खालामनायनि खार'ना। जे मोननैसो खोथा सावरायनो ना नो हरदोंमोन।
औ नोंथां बुं बुं।
ओ जोङो दिनै सावरायनो सानदों दोरोङारि ओंख्रिफोर। ओ जायनाखि जोंनि बर'नि गुबै ओंख्रिफोर। बै ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो। सानदों सावरायनो हागोन ना नोंथां। ओ हेलौ नोंथां। खोनायाखै नामा?
हेलौ नोंथां।
नोंथांनिखौ मोजां खोनाफैयाखै।
औ औ खोनादों नोंथां दा जोङो बर'नि ओंख्रि होनोब्ला बेफोरो बबे बबेखौ सानो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
माखौ होनदों नोंथां?
ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जायफोरखौ जोङो बर'नि ओंख्रि होननानै जों फोरमायो। बेफोरखौ बे ओंख्रिफोरनि सायावहाय एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन नोंथां हागोन।
औ फोरमायलाय नोंथां
थ' अनलाजों दाउ
औ
मोनसे थाहैबाय
औ
नारजि अमा
औ
बे मोनसे आरो मैथाजों
औ
औ। औ
दंखाबावो
औ औ नोंथाङा बे ओं। अनलाजों दाउजों बोरै सङो बेखौ बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन
अ बेखौ बोरै सङो बबेनिफ्राय लाबोयो माबोरै फारसेनिफ्राय फोरमायनो हागोनब्लाा फोरमायला नोंथां
अ हायो जोङो अनला संनोब्ला
औ
फार्स्टआव लादो जोङो माइरं
औ
माइरंखौ जोङो सोमनानै लाग्रोदो दैयाव
औ।
सोमनानै लानानै दसे सोमखांनायनि उनाव आरामसे बोखांनानै दसे फोरानस्रोदो
औ
फोरान स्रोनानै
औ
अ उवाल बा थबसियाव
औ।
बेयावहाय नोङो देनानै ला देनानै लानानै गुन्द्रा बानायनानै दुहु दुहु खालामनानै
औ
बेखौ लादो नों खालामखांनानै दुहु दुहु खालामना लाखाबाय दा
औ औ
ओमफ्राय नोङो अराव जा गेसाव जा नोङो जायखिजाया मोनसे लादो
औ
साराय होदो साराय दुंनाय लोगो लोगो गरम जानाय लोगो लोगो थाव होदो नोङो
औ
थाव होनानै नोङो दाउखौ एवना लादो।
औ
दाउखौ मोजां एवना लानानै नोङो दैखौ होदो दाउ बेदरनि सायाव जेब्ला दाउ दै होना नै नों दैया गुदुं जानानै गोदौओ
औ
गोदौवोब्ला नोङो बावहाय एसे एसे बै नों माइरंखौ फाउदार खालामनानै दोनदोंना
औ
बेखौ होनानै एरबाय था एरबाय था आरो जेब्ला बेखौ होनानै ग्लाब ग्लाब गोदौबाय थायो अब्ला नोङो खारैखौ होदो इसे।
औ
नों खारै होखांनायनि उनावहाय दसे गोबाव दोननानै साखिनायदो संख्रि नांदोंना नाङाखै।
अ
बेबायदि संबानो संख्रिनांबानो जाबाय आरो बेखौनो जोङो अनला जों दाउ होनो।
औ नोंथां बेयाव ओफ्राय ओमफ्राय माबाफोर मस्ला मस्लि बायदिसिनाफोर होनांगौ नामा?
औ हेलौ मोजां खोनाफैयाखै नोंथां नोंनिखौ।
हा?
मस्ला गोनांथि गैया होदों आं
अ बेयाव मोदोमनायनि माबाफोर होनाय जायो नामा?
बेफोर जानाय दुन्दियाबो ओंखा